नोंथां औ खुलुमबाय नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं
आङो दा ओरैनो जिरायनानैसो दंथयो
अ दसे सम सावरायनो हागोन ना नोंथांजों
हागोन नोंथां
होमबा नोंथाङा दा जोंनि बर'फोरनि माखासे जारिमिनफोर बा बर' हारिनि सोमोन्दै फंनैसो माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो आङो जोंनि बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो माने खुन्दुं लुनानै जि दानायनि सोमोन्दैहाय नोंथां जों दसे समखौहाय सावरायनो सान सावरायसै आरोोना हागोन ना नोंथां
औ हागोन
औ दा जोंनि बर' जि दानाय होननानै बुङोब्लाथाय बा आगरा आखाइ होननानै बुङोब्लाथाय बेयावथ' जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो आखा फाखाखा जोङो जोंनि बर' आइजो नि आ म म दनानै ज ह मान ज बेबायदि जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो दानाय लुनायाव जेरैबायदि आखा फाखा बियो दिनैसिमबो थांनानै दङ जेरैबायदि जोंनि बर'फ गोदो गोदायनिफ्रायनो मा खुन्दुं लुनानै जि दानानैहाय गानबोगासिनो आरो ना गावनि लाजिनायखौ फां खाेनो आरो गावनि समाय गावखौनो समायहोनो थाखाय जोंनि बर' आइजोफोरा मा जि दानायावहाय आगर एरखांनायावहाय जोबोर आखा फाखाखा आर ना ओ जोंनि बर'फोरा मा जि दानायजों लोगोसे खुन्दुङआवहाय गाब गानायफोरावबो ओरैबायदि आखा फाखा आर ना आरो बेजों लोगोसे मा जियाव आगर एरनायावबो जोबोरैनो आ आखा फाखा आरोना जोंनि बरफोरा मा मिथिंगाजों मोनसे जोबोर खाथ बिदि सोमोन्दो गोनां हारिया आरोना। ओ-जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि बर हारियाव गोदोनिफ्रायनो माने मिथिंगाजों माखासे सोमोन्दो लाखिनाय गोबां रोखोमनि माखासे हाबाफोर खौ मावबोबाय थायो जेरैबायदि माओ-खालामो जोंनि बुंनो थाङोब्ला मिथिंगाजों गोरोबनाय होनो थाङोब्ला मा जोंनि बर आइजोफोरा गोद दोनिफ्रायनो जेरैबायदि बिसोरो आगरखौ दिहुनो आरो ना। बेफोर आगरफोरखौ मा माबेनिफ्राय दिहुनो होननानै बुङोब्लाथाय बिसोरो मा जोंनि थिंगायावनो थानाय जोंनि। जोंनि सोरगिदिं नायनानै बिसोरो दिहुनो आरो ना जेरैबायदि मिथिंगाजों। थानाय होननानै बुङोब्ला हाजो हाजो दाावसिन दाउलानि बिरनाय। आह आरो मा? ओ-बिफां लाइफां आरो बिबार बिलाइ बेगर बायदिनि महरखौनो नायनानैहाय मा। जोंनि बर आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो मा आगरखौहाय एरनानै महर होयो आरोना थिग बेबायदिनो मा जोंनि बे माखासे आह जोंनि दखना बा माखासे गानग्रा जोमग्रायावहाय मा। बायदि महरखौहाय गावनि जिआव एरखांनानै समायना महर होयो आरो। जेरैबायदि जों बुंनो हागोन हाजो आगर दिंखिया आगर। फारौ मेगन लाव बेगर फारौ मेगना बेखौ होनो जाय माने मा ओ ओ-जाय आगरावहाय मा फारौनि मेगन बायदि एरनाय जायो बेखौहाय जों फारौ मेगन होननानै बुंनाय जायो आरो ना। हाजो आगरा बेनो ज जेरावहाय जोङो दखनायावहाय हाजोनि महर बायदि माने गोजौ गाहाय गोजौ गाहाय बेबायदि आगर एरनाय जायो। जायखौहाय जों हाजो आगर होननानै बुंनाय जायो बेजोंनो लोगोसे। दङ जोंनिया लाव बेगर दाावराइ मोख्रेब बेमा आग। थाइगिर बिबार मुफुर आफा सिखिरि आगर बायदि बायदि बिबार बिलाइफोरनि महरखौहाय मा। जों जियाव एरखांनो रोंगौमोन आरोना आथिखालाव बेफोर आगरफोरखौ मेसिननि गेजेरजोंबो दानानै एरनाय जों नुनो मोनसेै जायनि थाखाय खम समनि गेजेरावनो गोबां दिहुनथाइफोर दिहुननो हायो आरो ना। खम समनि गेजेरावबो गोबां रां आरजिनो हायो नाथाय बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर आइजोफोरनि आ आखाइजों थानायाव जे जेसेबांखिनि मोजां। जों नुयो बेबायदिखौ जों मेचननि आगरजों। माने मोननो हायाखौ आं सानो आरोना आरो मा। गोदो ओ-जोंनि दानि समखौ नायनो थाङोब्ला मा जोंनि। ए सम माने सम गैयिनि जाउनावनो बा समजों गोरोबहोनो थाखाय मा खालामो। माने जोंनि बरफोरा जि दानाय लुनायखौहाय गारनानैहाय मा हाथाइनिफ्राय बायनानै गाननाय। खौहाय जों नुनो मोनसै आरोोशना नाथाय जुदि बेबायदि सोलिबाय थायोब्ला जोङो बेखौ मालाबा नङा सानसे नङा सानसे। बावगारलांगोनखौ आङो सानो आरोना नाथाय जोङो माखासे ओनसोलफोराव नायोब्ला जोङो। जेरैबायदि जोंनि ओनसोलाव नायोब्ला जोङो जोंनि बर आइजोफोरखौ जों दिनैसि सिमबो जि दानानैहाय। गाव गावनि नखरखौहाय जिउ खुंनायखौहाय जों नुनो मोननाय जायो आरो ना थिग बेबायदि सोरबा खालामो जों बर आइजोफोरा माखासे दखना दानानैहाय बिसोरो फालांगि खालामो आरोना आरो दखनाखौ फाननानैहाय मा। माने बिनिफ्रायनो रां आरजिनानैहाय गाव गावनि नखरखौहाय खुंनाय जायो आरो ना। आरो बेबायदिनो मा ओ-जोंनि बर आइ आइजोफोरा मा खालामो जोङो जे दखना। ओ-गान दखना दायो बेजों लोगोसे मा जोङो ज जोङो दखनाजों। जोमनो थाखाय सादोर थायोना जायखौहाय। ओ-जोङो बे दस्रा जायगा बा गुब जय फोरावहाय फास्रा होननानैबो बुंनाय जायो नाथाय जोंनि ओनसोलाव बेखौहाय साद्र होननानै बुङो आर ना। बे सादोरखौबो मा जोंनि बर आइजोफ्रा गाव गावनि आखाइजोंनो दानानैहाय। जोमो आरोना जेरैबायदि बेयावबो गोबां रोखोमनि आगर होयो बेयावबो दख'नायाव होनाय बायदिनो हाजो आगर दावराइ मोंख्रेब बेफोरबायदि आगरखौ एरनाय जायो आरोना बेजों लोगोसे मा सिमा बायदिफोरखौबो सिमा जायखौ जोङो बिसिनायाव बिसिनायावहाय बयो बेफोरबायदि सिमाखौबो जोङो जोंनि बर' आइजोफोरा गाव गावनि आखाइजोंनो दानानैहाय मा लुनाय जायो आरोना
दा आंनि बुंनांगौखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनानैहाय नोंथांनियावबो सोंनो सान्दों नोंथाङाबो माबाफोर बुंनो सानदों नामा
औ नोंथां जोंहाय जोंनि बर' हारिनि माखासे गोदो गोदाय माबोरै रायजो जाबायमोन बेनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों आरो दा जोंहा बर'फोरा गोदो गोदायहाय जोबोद ओ मोनसे रंजा खुसियै संसारखौ जाबोयोमोन आरो माने गासिबो बिथिङावनो जे आबाद मावनाय बिथिङावनो होन माबा मोनसे हाबा हुखा मावनाय बिथिङावनो होन गासैयाव मा हानजा हानजा ज खौसेयै मा अनलायनानै थाबोयोमोन आरो गोदोनि सुबुंफोरा जेरै आं नोंथांनिखौ फोरमायनोसै माइ आबाद मावनायावहाय मारै खालामोमोन होनबा गोदोनि सुबुंफोरा मा थाखा फैसा गैयामोन नालाय दा थोजासे रां रुफा गैयिनि थाखाय मा जायोमोन बिसोरो हाजिरा एबा लेबार खामला सोंनो हायामोन आरो बिनि थाखायनो मा जायोमोन बिसोरो मा गावजों गाव गावजों गाव फाला बदलसो गायलाय लायोमोन आरो जेनेबा दिनै आंनाव गायोब्ला गाब फोन नोंनाव गायगोन बेबायदि फाला बदल गायलाय लायोमोन आरोबाव बेबायदि फाला बदल हौवाफोराबो मा हालेवनायावबो ओ फाला फाला हालेवलायोमोन जेन'बा मोनसे हालिसे मोसौजोंथ' जों गोबां आबादफोरखौ मावनो हाया नङा होमबा दा बेखायनो मा खालामोमोन फाला बदल हालेवहैलाय लायोमोन आरो बेबायदिनो गायग्राफोराबो ज' ज' फाला फाला गायनायावबो माइ हानायावबो बेबायदिनो ज' ज' हानजा हानजा हालायलायनाय बेबायदि खालामोमोन आरो बेनि अनगायैबो मा खालामोमोन गोदोनि सुबुंफोरा मा सावरि बादालि जानाय बे बिदि हाबा हुखाया दंमोन आरो मानि ओ सोरनिबा न'खरफ्राव जेरै माइ गायनो हाखवा हाख'वा नुयोब्ला बे मा ज' ज' थांनानै मा गायनानै हैनाय बेबायदि आरो आरो मा सोरबा मा जेन'बा न' गोदोथ' न'फोरखौबो गावब गाव ज'सो लुलाय लायोमोन ना थुरैनि न' लुयोमोन गोदो प्लास्टिकनि न' लुयोमोन बेफोरावबो मा हौवाफोरा ज' ज' न'खौ नुलायलायोमोन आरो बेहाय मा खालामोमोन सावरि लिङोमोन आरो सावरि बादालि जानाय होननानै बुङोब्ला जेनेबा जे न'खराव जोङो हाबा मावहरगोन बे नखर नखरनि सुबुंनिफ्राय मानिे रां लायालासै ओ मदद हैनाय आरो ओमफ्राय बै न'खराबो बिसोरखौ खामानि मावनायनि थाखाय अननानै मा खालामनाय माखासे जानानै संनाय खावनाय जेरै जानाय आदारफोरखौ होयो आरो बिदिनो जौ ना बेदर ओंखाम बेफोरखौ संनानै जाहोयो आरो बै माखासे खामानि मावबोनाय सुबुंफोरनोहाय दा बेबायदिनो गोदोनि सुबुंफोरा आरो लामाफोराबोथ' गोदोनिया बेबायदि दानि मुगानि बायदि हायरद फिस लामा नङामोन नालाय हानि लामासोमोन बैफोर लामाफोरखौ मा खोनांबाय थायोमोन आरो बोसोरै दैज्लां फैबानो खोनाय हाग्रा एवनाय बेफोरबायदि खामानिया जाबाय थायोमोन बेफोरावबो हौवा हिनजाव ज' ज' हाबाफोरखौ मावलाय लायोमोन आरो दालांफोराबो गोदोनिया औवानिसो जायोमोन खनसे दैबाना गिदिर फैयोब्लानो बुखारलाङो आरो औवाखौ फुराब गोजाम जाबानो बायलाङो, बेफोरावबो ओ हौवाफ्राबो हिनजावफोराबो हौवाफोरखौहाय मा मदद खालामहैयोमोन आरो दा बेबायदिनो गोदोनि खौसेथि अनलायलायनाया नुजायोमोन आरो बेबायदि हाबा मावनायनि गेजेरजोंहायनो जे समाजाव माखासे खौसेथिफोरा नुजायोमोन गावजों गाव मदद होलायनाय बेफोरो गोदोनि समाव जोबोद बेरखाङोमोन आरो। नाथाय आथिखालावथ' जोंहा सुबुंफोरा मा साख्रि बाख्रि मोननानै जोंहा मा जागोन टाउन सहराव थाहैनानै गाव गाव गावनि सिउखौ दानियावहाय जोंहा मा जागोन बेस्थ'था जाबाय नङा होमबा बेबायदि जोंहा माखासे ज ज' ओंखारलायनानै हाबा मावनाय बिदि ओ माखासे हाबाफोरखौ नुनो थांलिया आरो मानो होनोब्ला गासिबो टाउन सहराव थाहैबाय गामियाव थाला जा ज' ज' हाबा नुयो होनना बुङोब्ला जोंहा मा माखासे फोरबोफोराव जेरै बैसागु फोरबो। खेराइ फोरबो फुजा मागो बेफोरावल'सो दसे समबा ज' ज' गामिजों गामि लोगो लाज्लायनाय स' खौसेथिखौ दा नुनो थांसै आरो। बायदि बेबायदि ज -ज नुनो थांलिया दानि मुगायावथ' जेरै सोरहाबा माबा मोनसे जादोंब्लाबो जेबोखौनो फाथ हथाखौनो मोनलायलायला आरो माने गुमुनखौनो मोनला जे सोरहा मा जादों बेबायदि मानो होनबा थांलाय फैलाया जोंहा दानि दिनावहाय गैलिया नङा होमबा बयबो गावबागाव न'आवनो थासै सोरबा टिभि नायनानै थासै सोरबाबा बेबायदिनो न'आवनो थाबाय थानाय बेबायदि गिदिरफोरखौथ' जोङो गोजानाव दोन जेरै उन्दै गथ'फ्रानो जोंहा मा गेलेनोबो ओंखारला आरो। दानि मुगायावहाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ गेलेनायखौनो जोङो नुनो थांलिया। मानो होनबा दानि गथ'फ्रा मबाइल नायनायावहाय जोंहा गोदोनानै थाबाय। गोदो जेन'बा जोंनि मुगाफ्राव जोंनि समावहाय जोंफोर जोङोथ' गोबां गेलेनायफोरजों ज' ज' रंजालायोमोन गेलेनो मोनबोदोंमोन नङा होमबा बेबायदि माखासे खेला गेलेनानैबो जोंहा गोबां गियानफोरखौ आरजिनो हायो आरो बैफोर गियानफोर एबा माखासे देहायारि बिथिंखौ गोख्रों खालामनाय बेफोरखौ दानि गथ'फ्रा मोनला आरो मबाइल नायबाय थानायनि जाहोनाव मा देहायारि बिथिङाव लोरबां जालांबाय मेगननि नुथायाइनि पावारफ्राबो खम जालांबाय बेबायदि आरो दा गोदोनि मुगाया बुंनो थाङोब्ला जोबोद मोजांमोन आरो मानो होनबा गोदोनि समाव मबाइल फनबो गैयामोन जेबो गैयामोन बेखायनो हान्जा हान्जा गावजों गाव ज' ज' हाबा मावलायनाय ज' ज'ओ बेबायदिनो गावजों गाव ओ माखासे इन्दि खुन्दुं लुनाय जि दालायनाय बेफोरबायदि हाबाफोरखौ मावोमोन आरो। बांसिन आरोबाव मा हिनजाव माहारिफ्राथ' जि सोंनायफ्रावबो ज' ज' मदद होलायनाय। बेबायदि। हाबा मावनायखौ नुनो थाङोमोन आरो गोदोनि समावहाय दा बेनोसै आंनि थागोन गोदोनि सुबुंफोरा माबोरै रायजो जायोमोन होननानै बुंनाया दा
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय हराबो थौबाय बिदि जों दोनलायथ'सै ना दे।
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय।